जों दा मानि सोमोन्दै रायलायनो
जानाय लोंनायनि बागैबाबो जागोन दे
ओ जानाय लोंनायनि ओरैनो नों मा ओंख्रिखौ जानो मोजां मोनो
ओंख्रि मोजां मोनथ' दा बेदरानो आरो बेदरजों आलुखौ गोथाव मोनदों आरो बांसिन
बेदरजों नालोजों आङो नारजि जों अमाजों गो बिराद गोथाव मोनो आंनि फेभ्रेट आरो ना नारजि अमाया
ओमफ्राय अब्लाबो आङो आलुजो बेदरखौ आरो बांसिन माब फेब्रेट बायदिनो जों जियो दे आं
उम
नार्जि अमाखौ संनायखौ रोंगोन नामा नोंङ बोरै सङो
आंथ' बांद्राय रोङा अब्लाबो आङो एसे आं आंनि रोंनायखिनि आंनि बुजिनायखिनिखौ आं खिन्थानोसै आरो
ओं दे
जे जेन'बा जोंहा ओरै सङो ओरै नारजिखौ जेन'बा दैयाव सोमनानै दोनग्रोबाय
ओं
सनानै दोननानै जेन'बा सुखांबाय सुखांनानै जेनेबा एसे गोबाव दोनबायायो आरो एक घन्टा दुइ घन्टाासो नारजिखौ बिदि खालामो आरो ओमफफ्राय सुखांनानै सेब्बाय थिगसे मोजां सेब्बाय नारजिखौ नारजिखौ सेबनानै ओमफफ्राय बिदिनो नों सारायाव बिदिनो सोरबा रन्दैजों माबायो ओमफ्राय सोरबा माबा माबा ओरैनो खारैजों एग्लियो आर ना माबायाव होनानै ओरैनो एग्लिनो सै मफ्राय बिदिनो जेब्ला एलि एलि रुइनोसै खारैखौ डाइरेक्ट होनानै एग्लिखाबाय नालाय बे थ' ओरै एरबाय थानायावनो माबा जालांखाबायना बियो ओमफफ्राय सोरबा सोरबा बेयावनो रन्दैबो होयो आरो ओमफ्राय जोंहा बांसिनानो रन्दै होनाय जाया दायरेक्ट खारैजोंसो माबानाय जायो ओमफफ्राय एग्लिबाय थानोसै बिदिनो खारैखौ हिसाबनि जखानि होनोसै सै आरो एग्लिबाय थाबाय बिदिनो सागंजों सानोसै ओमफफ्राय बिदिनो नोङो बेदरफोरखौ एवनानै लाखाबाय नालाय बेदि बेदरफोरखौ एवखांबा जेन'बा बे माबायाव बेदरनि माबा माबायाव बेार माबाखौ नारजिखौ हरनाय जसै आरो बे बे फोनखांनानै जेनबा मोजां एवनानै लानानै बे नारजिखौ साखांनानै माखांनानै बैयाव समबार हरनाय बायदि बेैयाव बेदराव ओरै हरनाय जायो आरो जोंहा बेबायदि सङो नोंसिनि थिं नों जेनेबा नोंनि फरमुला बायदि नोंस माबायदि सङो
जोंहाथ' आं बारा संफेरखाया नालाय बेफोरफोरखौ नारजिफोरखो बेफ्राय थेवबो रोंगौ आरो मिथिगौ आरो बोरै सङो जोंना बिदिनो नारजिखौ जोंना रुग्रोयोसो गोखा खारनायनि
अ
रुगोना लायो बिदिनो रुगुोनना लानानैसो बे रुनाय दैखौ गारग्रोनानै आरो गोदान एव फिनो आरो एवनानै बिदिनो बेदरखौथ' एवफ्रामना लाखायो ओमफ्राय बे नारजिखौबो एवफिननानै आरो दै होयो दै होनानै दैजों आरो खारैखौ होना होबाय खारैखौ होना होनानै बिदिनो गोबाव गोदौ होनानै नारजिया गुरै जाजासिम मोनहैयो आरो बे उनाव गुरै जाबाथाय सानानै एग्लिनानै बेदरखौ होना होयो आरो
जोंना संनाया एसे आलदा आलदाय
ओं आलदा आलदा
माबानानै सोमनानै माबाहैबाय नालाय बेथोर एसे गुरै जाखाबाय नालाय ओमफ्राय सारायावनो बै खारै खौ होनानै एग्लिबाय थायो आरो जेनेबा खारैखौ जखानै होबाय नालाय ओमफ्राय बे एग्लिबाय थानायावनो बियो माने गेब्लेलांखायो माबाया नारजि सिया ओमफ्राय बेयावनो दै होबाय बै दैखौ डाइरेक्ट नों मोननायनि माबाखौ होखाबाय ओमफ्राय मोजां जुदि एसे एनै थाबावदोंबा बेखौ सागंजों साबावबाय बेबायदि खालामो आरो जों नारजि ओंख्रिखौ बेदरफोर थ' बेदरफोरखौथ' माबायदि बेखौथ' मिथिखायो नालाय जोङो बिदिनो फार्स्टावनो सामब्राम बानलु लाग्राय उम एवग्रोबाय बिनि उनाव बेदरखौ हर माय बेदरखौ होननानै एसे एवफ्रामनाय ओमफ्राय हालदै संख्रि हरबाय हालदै संख्रि हरनानै बिदिनो खोबै खोबै एरनानै होबाय थाबाय बेनि उनाव नोङो बे मस्ला मस्लि बे हायजें सामब्राम गुफुर बे देनायखौबो जेन'बा मोजां देनानै लाबाय नों थौसिफोराव ओमफ्राय देनानै लानानै नोङो बे बेदराव होबाय आरो बेखौ मोजां एवनानै मोजां माबा मोदोम नायनि बे माबायाथ' फैनांगोन नालाय मोजां एवबाय बिदिनो दै दै एसे सास्र सारस्रि आराम एवबाय अबेखौबा एबायबा जेन'बा दै होनानै मोनथारनाय एवबाय बेदो
औ
खालामो जेन'बा बिदि खालामबाय नोङो बेयावनो जेन'बा नारजिफोरखौ जों माबाखादोंबा डायरेक्ट लख' हरबाय माबायाव बेदरनि माबायाव आरो बेदरनि माबायाव दडायरेक्ट ल'खब हरबा सासे साबसिन जायो ना बे बेदरनि गासिबो रसफोरानो बेावनो औ नांसारजोब्बाय नालाय
खालामो आरो
औ खायसे आरो गोरान खालामनानै नारजिखौ ओमफ्राय सेफ्लेनानै होयो आरो
औ औ जोंहा नारजि गोरान जाफेराखै बेबायदिखौ जाफेराखै
ओ
उ
गोथाङाबोथ' जाजायो नालाय फाथो
उम ओमफ्राय ओरैनो बिनि अनगा मा मा ओंख्रि संनो रोंबावो नोंलाय
ओंख्रिखौथ' आङो बिदि बांद्राय सङानो थेवबो रोङो आरो ओंख्रिथ गोरा नङा नालाय ओंख्रि संनायफोरा खोनथाबानो मिथिखायो आरो हारसिंनो रोंलांखायो नालाय
औ आं बे खारै ओंख्रिफोरखौसो रोङा खारैनि ओंख्रिफोरखौ एसे गोब्राब जायो आरोना आङो संफेराखै अनलाजों अनलाखौबो संफेराखै आङो सबायाइखौबो संफेराखै? साम'फोरखौबो संफेराखै माने आं सिम्फु सिम्फु खौसो रोंङो आरो ना दालि, आलु फाजा
फोरखौ संफेराखैनो दे बेखौथ' जोंनि बर'नि जाग्रा नालाय।
औ माने खारैफोरखौ आंङो माम मिथिया आरोना बेसेबां जखानि होनांगौ बेसेबां होबा गोबाब दागोन बेसेबां माबा आं बेफोरबायदिखौ रोंजोबथ'वाखै आरो आं द बांद्राय ओंख्रिनि बागै बांद्राय रोंजोबा एसे एनै बे सिम्पोल सिमपोल फिसा फिसौखौल' रोंङो।
आंबो रोंङा दै बिदि बांद्राय संनाय जायाना।
उम जानोलाय गोथाव मोनो ट्रेडिसनेल ख्रि बर'नि ट्रेडिसनेल ओंख्रि गासिखौबो गोथाव मोनो खिन्थु संनायावसो रों
संनो रोंङा साम'फोरखौबो रोंगोना रोंङा? ‌सम' फोरखौ सोंफेराखै?
साम'फोरखौबो संफेराखै आंङो सं ओरैनोथ' संनाय सिस्टिमा बि जेरै' बेदरफोरखौ एवओ बिदि एवग्रोनानै लानांगौना इखौबो एखेयानो।
केयानोखा।
ओमफाय उम बेयो साम' ओंख्रिया आ होनबा मानो सायनायावसो खस्थ' नांगौ।
जों सायनायाव खस्थ' दाननाय मानाय
दाननाय बै दाखोनबोखानाय बिराद खस्थ' जायो आरो। बेयाव माने द साम'वाथ' बुरजा बेखौ मोनफा मोनफा बासि नांगौ आ बिराद टाइम नांगौ।
औ साम' गोलावबो साम' गुसुं थायो आरो साम' लादाय
उम नोंसिनिथिंजाय दै दंना गैया बेबायदि साम' मोननाय?
दैया दंङ खाथियावनो जायगा खाथियावनो।
अ
दैमा दं दैमायावमोन जोंथ' लाइफ फेरा इदि ओमफ्राय बिदिनो मानसि खाथिफोरनिया खाथि थारफोरनिया खननानै फाननो फैयो आरो। न' न' लां लाबोयो फानो।
औ बायनानै जाबाय जेन'। उम जोंहाबो बिदिनो बाजारनिफ्रायसो बायनानै जायो ओरैनोथ' खाथि खाला जोंनो दैयानो गैखाया नालाय।
ओं
बाजाराव बायनानै जाहैयो आरो।
उम
ओरैनो बाजारफ्रावबो मा होनोमोनलाय बाजार दिनबा बिदिनो बर'फोर मेल्ला माबायोना फानो बे बेफोरबायदिनो जाहैयो
नाफोर मोनो नामा नोंसोरखै फानो नामा बाजारफ्राव मोजां मोजां नाफोर?
नाफोराथ' फानो गासिबो ना फानो अमा फानो बेफोरबायदि बेदर गासि सिबो फानजोबो आरो जाग्रा बुस्थु नों मैगं थाइगं गासिबो मोनजोबगोन आरो।
औ उम मैगंफोर गायोना गाया नोंसा न'आव?
जोंहा मैगं खौथ' बांद्राय गायनाय जाया गायनाय माने जेबोआनो गैथ' दा मैथा दंङ आरो।
औ
था दंङ मैथा बांगाल फांनै फांथामसो दंङ ओमफाय ओरैनो बानलुफोर दंला बयो आरैनो जेबो माबा बिदिनो मैगं थाइ गं दं बारा गैलाबाया जोंहानाव ओमफ्राय लाव दंखोमा।
जोंहाबो गैयानो दे बांद्राय।
होम जोंनाबो गैया ओरैनो जा जानाय लोंनायनि फिथाइ सामथायफोरालाय नोंसिनाव मा मा दङ?
दंनायाथ जोंनाव मा खान्थालफोरा दं लिसु दं ओमफ्राय बे लिथुख ना मा होनो नोंसोरनिखि मा होनो बा इखौ इउटुबानो होनोना?
ओं
थखा थखा थानाया।
हो औ जोंनिथिं लेरखसो होनो बेखौ।
अ जों लिथुख होनो आरो ओमफ्राय खान्थाल दं लिथुखबो दं थाइजौ दं लिसुबो दं। दं संफ्राम दं बेफोरो दङ ओं थाइजौ दंमोन।
जोंना थाइजौल दङ ओमफ्राय लिसुआ देग्लाय थायाखै जोंना। ओमफ्राय सुमफ्राम दङ आरो ओमफ्राय जेबो गैला खान्थाल दंमोन थाइसेल थायदों बेेबो गैया।
ओ आरो। नारेंफोरबो दं नारें गिदिरबो दङ खमलायाबो दं खिन्थु खमलाया थायथआखै आरो
उम जोंनिथिं ओरै माबा गामि गामिद्राय नङाना जोंना एसे टाउन साइस टाउन साइदसो नालाय जोंनिया ओंखायनो बेबायदि गामि जोंना बिदि गैयद्राय जोबा आरो जाखिनि न बाउनदा थियाव एसे एनै गायना लानो हायो बेबायदिल' दं आरो बेयावबो जाखिनि ओरैनो बारि गुवार गैया नालाय। गामिफोर बायदि नङा नालाय बेयो ओंखायनो।
एसे बुरजा गैया जोंहानाबो बिदिनो फांनै फांथाफोरल दङ आरो माबाफोराबो नारें खमलाफ्राबो
उम नारें आंङो नारेंफोरखौ जानो गोथाव मोनो।
औ नारें खौ बा ना मा होनो नोंसिनिथिंबा मा होनो।
जोंनिथिं जुमब्रा होनो ना रें नारें खाजि ओमफ्राय कमला
औ खारजिफोराबो दङ दे जोंहानाव फांनै फांथाम
दङ लेबु फांसे दं आरो जोंना थाया बेबो एसे थायफा थाइनैल थायो।
औ।
नारें खाजि नारें बोथोरा मा बोथोराव मोनलाय?
ओरैनो जि दैज्लां जोबां जोबांङावसो जायोमोन खोमा। दा फिथाइया माबाथवाखैनो राथवाखैनो।
अ दा खिन्थु बारबाय नामा अ दाथ बारालैना।
नारें जुमब्राया नामा?
औ औ।
जुमब्राया दा देरबायानो ओमफ्राय गोथां गोथां आरो। दा जाजाथवा माबानाय जाथवाखै जाजानाय जाथवाखै अ इ टाइमावसो जाजायो ओं।
अ अ अ औ बिसकरमा टाइमाव जाजाहैयोन मोन नामा! बिस्कुरमा टाइमाव बिस्कुरमा टाइमाव जाजायोना बिस्कुरमा टाइम थायो।
फुजायावबो होयो ना।
अ उम उम उम होमबाबो बांद्राय राहै द्रायनाय जाया आरो। दे होमबा दोनथलायसै नामा औ।